हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ बिदिब्ला दायो जों गिबि गिबियावनो बेलासिनि गाहाम हामलायनाय आंनिफ्राय नोंथांनिसिम ओ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो।
बिदिब्ला दायो जोङो मोनसे आयदानि सा याव सावरायनो लानाय जादों बे आयदायानो जादों बिबार बिबार फोरनि बागै सावरायगोन। थोंजों सावरायजागोन दा?
औ हायो सावराय जायो।
औ, बिबार होनोब्ला जों बिबारा बायदि रोखोमनि गाब गोनां आरो बायदि बायदि बायदि आ बिबार थायो। बे बिबारफोरनि गेजेराव जों बिबारफोर खौ जों ओ समायना रमायना नुयो। आरो ओ न'खर बायदि ओ गामियारि लामा सामा बायदियाव जों बैफोर बिबारफोरखौ जों समायखांनाय मोनो जोंनो बिबार बारिफोरा जोंनो ओ मिथिंगायारिखौ जोंखौ समायखांहोयो जेरै ओ मानसि खौ मानसिजोंबो लोगोसे जे बैफोर ओ सेबखांनाय बा फट' महरै जोंखौ जोबोर समायखांहोयो बे बिबार बिबारफोरखौ जों न'खर न'खर ओ ओ गायना दोननाय बा फोना दोननाय खौ जों मोननो हायो बै बिबारफोरखौ जोङो ओ बिबारफोरखौ जों जोथोन लानांगौ बिबार फोरा जे जोंखौ न'खर खर बायदि गामियारि बा मिथिंगाखौ जों ओ जोंखौ समायखांहोयो बैफोर बिबारफोरनि बेलायाव जों ओ फिसा गेदेर बा आरो दंफां बायदिफोरनिफ्रायबो जों बिबारखौ नुनो मोनो बायदि समायना रमायनायै बैफोर ओ न'आव गायनाय बा फोनाय बिबारफोरनि बेलायाव जों बायदि रोखोमनि मोननो हायो बैफोर बेफोर बिबारफोरानो जादों ओ जेरै जबा बि बार ओ जेरै ओ सान बिबार जेरै दावदै फुल बिबार जेरै गोमो बिबार जेरै बिदिनो बायदि रोखोमनि बिबारखौ जों मोननो हायो ओ आरो दंफां निफ्रायबो जों बायदि रोखोमनि बिबारखौ नुनो मोननो हायो जेरै गाम्बारि गाम्बारि जेरै सोमलि बिबार जेरै मान्दार बिबार बैफोर बायदि दंफां लाइफां बा ओ फुलफोरखौ जों फुलफोरनिफ्राय जों बिबारखौ मोननो हायो बैफोर ओ जे बिबारफोरनि बागै जों मा मा बिबारखौ जों बांसिन मोजां मोनो बा समायखांनाय नुयो ओ नोंथाङा बैफोर बिबारफोरनि बागै बुंथिना होनो हागोन नामा जे न' खराव जों मा मााबायदि बिबारखौ जोङो जोथोन लाना गायनाय जायो बा फोनाय जायो।
औ थारैनो ओ जोंनि न'खरफोरावहाय जों साफ्रोमबो ओ ओ माने बांसिन मानसिफोरनि न'खरावनो जोङो बिबार गायनायखौ नुनो मोनो। माने गासैबो गासैबो सुबुंफोरानो मानो होमबा बि बारखौ मोजां मोनोना लाय ओ आरो जों बर'फोरा फोथायो जे बिबारा बिबार थायोब्ला न'खरा गोजोन सान्थि जायो होननानै ओ बेनिखायनो माने गंफ्रोम न'खरावबो जोङो बिबार गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा आंनि न'खरफोराव बांसिनै नुनो मोननाय बिबारफोरानो जादों गलाब बिबार आरो जबा बिबार दाउदै फुल दाउस्रि आथिं आरो ओ उम बिदिनो ओ औ बे गुफुरा मा होन होनथाय बावबाय ओ इफोर बिबारफोरखौ जों बांसिनै मोननो हायो आरो आरो जोङो बिबारफोर थायोब्लाथाय माने समायना नुयो नालाय
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारैनो बैफोर बिबारफोरखौ जों न'खर न'खराव जोथोन लानानै बा न'खरा जोंनिया समायखाङो बा बिबारफोरजों जों ओम गोसो गोरोबलायनाय बिबार फोरा जोंखौ गोसो बोनो हायो बेयो थारैनो सैथो ओ बिबार फोरा जे जोंखौ ओ गोसो बोनो हायो बेयो थारैनो सैथो जे बिबारा जोंखौ ओ जोंनि मेगन बा जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे बे ओ बेनाव ओ बिबारनाव माबा मोनसे मुहि दङ होनना जों बेखौ फोथायो नंगौ नोंथां औ औ बै बिबार फोरनि बेलायाव जोंहा जेरै ओ बांसिनानो जोंनि ओ आइजोफोरा बा सि ख्ला माहा सिख्ला हिन्जाव माहारिया बेफोर बिबारफोरखौ बांसिनै मोजां मोनो आरो आथोननि बेलायाव नायोब्ला जोंनि ओ बर' आइजोफोरा बांसिन बिबारफोरखौ मोजां मोनना लायो।
औ
थिग बे बेबायदिनो बे बिबारफोरखौ जोंनि ओ हौवा सुबुङाबो बेफोरखौ मोजां मोननांगौ होनना आं सानो औ आरो बै फोर बिबारफोरनि बेलायाव जोंहा ओ दानि जुगाव बा गेजेर मुगानिफ्राय जों बैफोर बिबारफोर खौ जेरै बाथौ फुजा ओ हिन्दु धोरोमनि मानसि सुबुंफोरा खि ओ फुजा फाथाल होनायाव बैफोरखौ जों फालिनाय जायो जेरै बिबार बावनानै जों बिबारखौओ गोथ थार होननानै जों फालिनाय नेम दंङो। बा जों बेखौ फुजा फाथालाव होयो आरो। आरो बिबारफोरजों जों जेरै- माला सुहैयो बा माला सोहोना जों समायखांहोयो। बैफोर बिबारखौ जोंङो आह हाबा हुखायावबो जों बिबार जेरै सोनानै जों ओ होनाय जायो ओ बा हौवा हिन्जावाव जों सानैजों ओ सासेयाव सासेखौ ओ जेब्ला हाबा समाव गोथार जुलि होनो बे गोथार जुलि हाबायाव जेरै हाबा होयो बै फोराव जोंङो बिबार सोनानै माला दोन सोमो ओ बिबार मालाजों सोमोन्दो लाखि नानै हाबाखौ होनाय जायो आरो।
ओं औ नंगौ।
औ थिग बेबादिनो बिबारजोंबो आरो ओ गोथै सहखौ ओ जेरै बावनायाव बा बैफोर गोथै सहाखौ बावनायाव जों बिबारजोंबो ओ ओ बे थैनाय सुबुंखौ जोंङो ओ बिबार सारनानै खुलुमहरनाय बा बिबार सोनानै बेखौ बिदाय होनाय। नेम दंङ आरो।
औ औ
बैफोर जे ओ जों बिबारखौ ओ बायदि बायदि रोखोमाव जों मोननो हायो बैफोर बिबारफोरनि बागै नोंथांङा एसे बुंथिबावनो हायो नामा नोंस थां निसिम सोंनाय थाबाय।
औ ओ जोंङो बिबारखौथ' गोबां रोखोमै मोननो हायो। ओ जोंङो बिबार खौ जेरै नोंथांङा बुंदोंमोन लामा सामायाव मोन लामा सामायाव थायोब्ला समायो आरो पार्कफोराव थायो थानाय समावबो जोंङो जां नुयो आरो सावगारिफोर सेबखांनायस सोमाव बिबारजों सेराव थाफायोब्ला मानसि खौबो समायना नुयो। फोरबायदि होननानै नोंथांङा बुंदोंमोन जोंङो ओ बेफोर गास ओ थारैनो नंमारगौ। ओ जोङो बिबारफोर जेरैबायदि बिबारफोरखौ ओ माने गावनि माब्लाबा समाव जोङो माब्लाबा दुखु एबा ओ इदिनो गोसोखौ सुखुव मोनोब्ला जोङो पार्कफोराव बेरायहैनानै बिदिनो बिबारफोरखौ नायनानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो। आरो लोगोसे बिदिनो जोङो बिबारनिफ्राय जोङो ओ फालांगिबो खालामनो हादों। जेरैबायदि होनना बुङोब्ला। ओ बयबो सुबुङानो न'खरावहाय बिबारखौ गायखायो नालाय बेनि थाखायनो जेरै नार्सारिफोर ओ ओ खुलिनानै ला दों बेफोराव जों गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ मोननो हायो। जेरावनाखि जों ओ गावनि गोसो बायदि ओ गावनि ओ फसायनाय बायदि जोङो नार्सारियाव थांनानै जोङो बेखौ बायना लायनानै न'आव मोजाङै गायनानै बेखौ जोथोन लानानैहाय बेखौ बार होननानै न'ख खरबो समाय होनो हायो आरो।
औ औ औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सै थो जों बिबारफोरखौ ओ समायखांहोनाय बा पार्कफोराव बांसिनानो नुनो मोनो। जों बांसिन ओ नुनो मोननायानो जादों ओ दानि जुगनि जे साननायफोरा सुबुंफोरा सोलायबोदों ओ मोजांनि सायाव मोजां बैफोर बिबारनि सायाव जों नुनो मोनदों जेरै ओ पार्कफोराव बायदि रोखोमनि बिबारखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो जोङो पार्कफोराव बिबार बायदिसिना बा गान खालामनानै जों मानसिफोरखौ गोसो बोनो हानाय बायदि जोङो जेरै ओ सासे ओ ओ पार्क खुलिगिरि सुबुंङा बेखौ बिबारफोरखौ गायना बा फोना दोनो पार्कआव गावनि पार्कआव ओ जाहाथे गुबुन मान सिफोरा गावनि ओ पार्कआव मानसि सुबुंफोरा हाबहैयो बा ओ गोसोखौ मोजां मोनो जाहाथे आंनि पार्कआव ओ बैफोरबायदि गुबुन गुबुन सुबुंफोरा जाहाथे हाबफैयोबा गावनि आ फालांगि एबा रां आरजिनायाव जाहाथे मोजां जायो बेफोरखौ साननानै। ओब गाव गावबागाव पार्कआव माने बिबारफोरखौ गायना लायो बैफोर ओ बांसिनानो जों बिदिनो थिग बिबारफोरखौ पार्कफोराव बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो आरो नंगौना नोंथां। नोंथाङा खोनादोंना। औ औ माने पार्कआव जों बां सिनानो बिबारफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
बेखौ सोंदोंमोन नंगौना नोंथां?
औ औ बुंफिनलाय।
ओ जों जे पार्कफोराव बांसिन बिबारफोरखौ गायनाय जायो। बे नंगौना नङा नोंथांनाव आं नंगौना नोंथां होनना सोंदोंमोन औ औ। बैफोर जे जों बिबारफोरखौ गायनानै गावखौ गोसोखौ सम ओ बा समायखांहोयो बा गोसोफोरा ओ बिबार बारिफोराव थायोब्ला रेजें मोनो जे ओ गावबो ओ बिबार बागानाव थानायजों लोगोसे गोसे लोगोसे गावनि गोसोआबो बिबार बायदि बारगांनाय बायदि मोनो।
औ।
ओ जों बेफार फालांगियावबो नोंथाङादि बुंदों बेफार। फालांगि बैफोर बिबारफोरखौ। जोङो नार्सारि बायदि खालामनानै जों बेफार फालांगि खालामनानै फैसाखौ ओ बा रां खामायनो हादों बे थारैनो सैथो जों बेफोर बिबार फोरखौ बे बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो जों ओ गुबुन गुबुन हादराव बा गुबुन गुबुन ओ जायगा बुहुम मुलुगाव जोङो साप्लाइ बा ओ गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो बेफार फालांगिनि गेजेरजों बैफोर बिबारखौ जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बायदि रोखोमनि बिबारखौ जों माने सोलाय सोल'यै जों नुनो मोननाय जायो।
औ औ नंगौ औ नंगौ।
फा बेफोर बिबारफोरखौ जोङो बेफार फालांगिनि गेजेरजों बाय दानि जुगाव ओ। मेलेमजिबि सुबुंफोरा ओम अनलाइन बा ओ मबाइलजों ओ बायदि फ्लिपकार्ट बायदि मिश' बायदिफोराव जों बिबारनि बेगरफोरखौ अर खालामना बा इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों बैफोर बिबार बायदि रोखोमनि बिबारखौ जोङो ओ मबाइलावनो बिहरनानै जों न'खराव दानि जुगाव माने फोना लानो हायो।
औ औ नंगौ नंगौ।
दा बै फोर बिबारफोरनि बागै जे जों सम होनाय लेखा जों बेफोरखौ सावरायबाय बायदि रोखोमनि बिबारखौ नोंथांनिसिमबो। सावरायनानै मिथिना मोनो ओमफ्राय नोंबो नोंथाङाबो आंनिफ्रायबो मिथिना मोनबाय। बेफोर बिबार फोरा जे बेसे समायखांहोयो
औ औ नंग'।
खौ रेजें खालामो बेफोर बिबारनि आयदायाव सावरायनायनि बागै ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे।
औ दे, गो जोननाय थाबाय नोंथांसिम नोंथांनिसिम।